हेलौ ना
औ औ खोनादों नोंथांयालाय?
खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय दे नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
खबरफोरा गासैबो मोजां ना नोंथां?
औ औ मोजाङानो नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां?
अ अ
खोनादोंना नोंथां नोंथांनि माबाखौ भइसखौ एसे ओ नांथानाय बायदि खोनादों आङो
दायोलाय नोंथां दायो खोनायाखै दायो?
ओ सम सम माने भइसआ अफ जाबाय दं आरो नोंथांना
हेलौ
आं होननायखौ खोनादों ना नोंथां गेबेङै
औ औ गेबेङैनो खोनादों नोंथां नोंथाङालाय खोना खोनाखायो एबारो हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ हेलौ